ओ खोनादोंना
हेल' खोनादोंना नोंथाङा
हेल' औ नोंथां खोनागासिनो आङो
दा मा खालामदों दायो नोंथाङा मा खालामदों हेलौ खोनादोंना खोनायाखै हेल' खोनादों
आङो खोनागासिनो
अ नोंनिखौ खौमोजां खोनायाखै आं नोंनिखौ खोनाफैयाखै